हेल औ औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दा आंनै फ्रियावनो दं ओरैनो दं।
अ खबस्था मोजां ना।
मोजां।
होमबा आं दायो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदों सावरायनो हागोन ना नोंथां।
सावरायनो हागोन औ।
बे जुगानो जाहैबाय माने आबाद जोंनि ओनसोलाव माबे आबादखौ बांसिन मावो आरो माबायदि आबादखौ बिनि सायाव एसे सावरायनोसै ना नोंथां।
औ जायो जायो।
ओ दा आबाद होनना बुङोब्लाथ आरो बोथोर लाना बोथोर आबाद थायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव नै दा सोलिफु आबाद दा सोलिफु आबादा जोंनिया बानलु आरो थुरमुस थास' आरो माइ दा माइ आबाद माइ आबादखौ दा मावनो जागायजेनहांबाय नङा होबा दा माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव माने गोबां माने गोबां माने गासैबो माने मावो होनजायो आरो औ। माइ आबादखौ माबायदि मावो होनना बुङोब्ला बेखौ नोंथाङाबो मिथियोना।
मिथियो मिथियो।
ओ माइ आबादनि अनगायै नोंथांनि ओनसोलाव आरो मा मा माइ आबाद मावो मा मा आबाद मावो बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन।
औ हागोन जोंनिजों जाहैबाय बानलु खौ मावो। दा जेनेबा फोरला सिजिन दं बानलुनि दङ दा
औ।
दा आब'नि दं थास' नि दा बेनो आरो मावनाया जोंनिसिम बांसिन बेखौ बाहायनाय जायो आरो आरो दा। दानि बोथोराव दा बोथोराव औ दा माइ दङ। माइखौबो माइआथ' माइआथ' सिजेन जाखाबाय। अ बेनि बागै
औ दा नोंथांमोननिथिं जे बानलु बानलु आबाद मावो बानलु आबाद मावोना नोंथांमोननिथिजाय। दा बे बानलु आबाद मा बायदि मावयो नोंसिनिथिं?
जोंनि सिं जाहैबाय ओ जोंनिसिम बानलु आबाद मावनाया जाहैबाय जेनेबा मोसौ नङाबो टेक्टरजों एवगोरबा बाय हा एवगोरनानै जोङो हाखौ एगो नानै जेनेबा हासार सारनानै जों आरो गलायबावबाय आरो हासारजों हाजों गलायनानै जेनेबा एवबावनानै बै हाखौ जोङो गोजौ गोजौ दुुबां दुबां होनानै लायो आरो मानो होनो ब्ला अखानि थाखाय जेनेबा गोजौ खालामनानै लायो आरो दैनि थाखाय जों गोजौ खालामनानै लायो बेनि गोजौ खालामनायनि सायाव फालथिख होयो आरो फालथिख बयो फालथिख बखांना जोङो बानलु फुलिखौ गायनाय जायो आरो बेनि गायखांनाय उनाव फनद्र' दिन बिस दिननिउ उनाव फिफाङा सोमखांनायनि उनाव जों
ओम
ङो बेयाव मोनसे सानाय जायो आरो। जेनेबा बिलाइ गोथां जेनेबा गोहां गोद थां जानो सोमखोर जानो थाखाय जोङो रासायनायारि हासार सारनाय जायो बेनि उनाव जोङो
औ।
जेनेबा एम्फौ जाबाबो जों बायदिसिना रासायनायारि हासार जेनेबोब बाहायनाय जायो आरो दा बोथोराव आरो। बे उनाव जों फिथाइ साम जेनेबा फिथाइ मोनोबा अब्ला जोङो फिथाइखौ जोङो जोङो साप्लाय खालामहरो बेबायदि आरो।
औ।
जोङो आबाद मावनानैबो आबाद मावनानैबो जोङो जेनेबा आबाद मावनानै जोंयो न' खर संसार खुंनो हायो आरो।
हायो हायो नों
उम बेबादिनो आरो दा जोङो जोंनिसिम बि दिनो आरो माबाया बानलुनि आबादा नोंथामोननिसिम
जोंनिथिंबो बानलु आबाद मावनायनि प्रसेसाथ' सेम प्रसेसानो नोंथांमोननिया जेरैबायदि मावो ओ मालसिंजोंनो मावो आरो दायो दा गोदोनि दिनावथ' ओरै मालसिं गैयामोन बे औ माने आबादफोरखौ नांगौ बिबांनि मा होनो थिखोनो हायामोन आरो दा आधुनिक माने गोनोखोआरि आदबजों बा नैबे दा जेरैबायदि मालसिं होनानै मावो बेबायदि मावोबा माने नांगौनिबो बारा मोनो आरो दा बे बानलुखौथ' आरो मावोबा जोंनियावथ' आरो मा लकेल बानलुखौ मावबावलासो आरो माइ
ओहो लकेल बानलु मावला।
औ दा माइसुआ हाइस बांसिनै खाजायो होनना बुङोब्ला खनब्रैसिमखौसो मोजां खाजायो आरो ना। खनब्रै खनबा बिनि माने मेन प्रडाक्टआ खनब्रै खनबासिमहालागै मोदजां होयो बेनि उनावथ' आरो बारा माने बिबांनि माने बिबार बारनायफ्रा खमायलाङो। दा ओ बिनि अनगायैबो आरो जोंनिथिं थुरमुस आबाद मावबावो थुरमुस आबादखौबो जों बानलुखौ जेरैबायदि जेरैबायदि मावो बेबायदिनो मालसिं खोबनानै जोंङो मावनाय जायो आरो। जोंनि जोंथ' दा मेन आबाद हिसाबै बानलुजों थुरमुसानो जानानै दं माने सेजौ बिगा दाइनजि बिगा बाजि बिगा गाहाम मावसै माने दायो।
दा जोंनिसिम थुरमुसा जाया मानि खम। मावनाया
हानि सायाव जायोना एसे। प्रब्लेम जायो हानिस
औ औ माने दैखौ दैनि गोनां आरो बे आबादा।
जोंनि सिं दा बानलुजों माबाजों मावनाय जायो आरो आबरजों दा।
आबर आबर होननायखौसो आं हम आबरखौसो आं मोनथियाखै थास'खौनो
दानिया आबर दं आबर दं थारुन दं। हो आबरा आलदा एक्सट्रा थार बेबादि मोननै दंना जेनेबा जोंङो
मा बायद
आबर थास'आबो जेनेबा थारुनजों सेमानो एखे ओमफाय खिन्थु आलदा आलादा टेस। थायो आरो जेनेबा आबरनि दामा एसे बांसिन। थारुननि दामा एसे खमसिन बेफोर थायो आरो माने एखेआनो आरो।
औ ओ जोंनिथिंजाय बिदि दङ थास आसिना फासमुखि थिंख्लि बिदि होननाय दं आरो जोंनिथिंजायनि थासआ।
दा नों थांमोननिसिं आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि सिं दा फाथो आबाद मावो ना मावा?
फाथो आबादखौथ जोंनिथिं ओरैनो बर'फोराथ मावानो होनजायो जानो आन्थारनो इसे गावबा गावनि न'खराव इसेल आरो ओरैनो आबाद हिसाबै बेखौ मावा माने।
जोंनिसिम मावोआ फाथोखौ दा फा थोनि एसे सिजेन जानानै दंना। जेनेबा सोरबा सोरबा दाम लांदां जायगाव दङ' मावगासिनो जेनेबा बिदिनो फास बिगा सय बिगा गाहाम गायो आरो। दा न'आवबो गायो जानो थाखाय आन्था गायो आरो। बेनो।
औ औ। जोंनि ओनसोलाव आबाद हिसाबै फाथोखौ मावा आरो बांसि फ्रायानो ओरै जानो आथा गायो इसे फोनान लानाय बेल'।
जोंनिसि ओम बिदिनो मावो खायफा खायफा मावो जेनेबा जानो थाखाय मावो खायफा खायफा।
उम। दा नोंथांमोनसिंथ' थालिद आबादफोरबो मावो जानांगौ।
थालिर औ थालिरबो मावो।
अ
थालिरबो मावो। जेनेबा थालिरावबो बिदिनो गासिबो हासार जेनेबा गोबोर हासार जेनेबा अनेक अनेक हासार बाहायनाय जायो अर्गानिक हासार बाहायनाय जायो। बिदिनो जेबो एखे सेम दानि जुगावथो माथो गासिबो आबादाव बि दिनो मावजोबनाय जायो।
याबानो जेबो जाला। अ।
ओरै जेनेबा ओरै माबा-माबायावबो बानलुआवबो बिबार हरनो था खाय जों मुलि सारनाय जायो। बयबो बाहायनाय जायो गासिबो बाहायजोबनायनो जायो। आबाद होनबानो आबाद मावनाय होनबानो मुलिनि माबा जाजोब्बाय। खायद' जाजोब्बाय गोनां जाजोब्बाय उम।
दा गोदोनि दिनाव मा होनो हा औ।
दा बिनि थाखायनो जेनेबा देहाया प्रब्लेम जायोना मानसिया। मुलि बाहायनानै जेनेबा मुलिनि जेनेबा आबाद थि जेनबा आबाद थिखोनो जेनबा फिथाइ थिखोनो थाखाय जों मुलि बाहाय। बाहायनाय जायोना मुलि बायनाय नि थाखायनो जोंनि देहासे नर्मेलाव फै आरो बिदिनो अन्थाइ जानाय मा जानाय जाला जोब्बाय आरो। मुलि बाहयनि बाहाय बाहाय
औ दा गोदोनि दिनाव जोंनि बर'फ्रा मा होनो। ओंख्रिफोरखौ गाबा जों बाजार हाथाइ बाजाराव माज जोंनि। बर'फ्रा मा ओंख्रिफोरखौ मा बायनानै लायामोन आरो बांसिनानो न'आवनो। गासै नांगौ जानाय मुवाफोरखौ। माने बानायनानै लायोमोन। जेनेबा नों ओंख्रि हिसाबैथ' बोथोर स समाव बोथोर। गावबागाव न'आवनो मा फोनानै लाजोबो दानि दिनावथ' मा बेखिनियाबो गैला गासै। बेखौनो मा बायनानैसो। जाजोबो दा बायनानै जानाय बुस्थुआथ' आरो मा। गाससिबो मुलिजोंनो।
मुलिजों औ औ औ
जोंनि ओ जोंनि बैसोफ्राबो मा खमायलांनो हमबाय आयुफ्रा। दा गोदोनि मानसि फ्रा सेजौ बोसोर जोरोमोन गोदोनि मानसिफ्रा दानि मानसिफ्राथ' मा जेब्ला नों बाजिबा द'जि बोसोर जायो अब्लानो मा बोराय जायो।
बे मुलि मुलियानो जेनेबा फि फिथाइ सामथायाइ जेनेबा मुलियाव मोनजा जोबनाय बादि जायो आरो देहाया बेवनो रबो जेनेबा मान सिगाङ जेनबा सल्लिस बोसोर फ पन्सास बोसोर जाबानो बोरायनाय नुथारो आरो जेनेबा बोराय। जाथारनाय नुयो सिगांनि समावथ' गोदोनो गोदोनि समाव थ' जेनेबा मुलि बांद्राय बाहायामोन बाहायखायामोन बै सम जेनेबा मान सिफ्रा एक्स' बोसोरानो आरामसे मोजां थानो हायो ना पनसास बोसोरबाथ' बाब मोजां दादसो मोजां जेनेबा जे बो जायो जेनेबा लोमजाया साजाया मोजां नुयोमोन दानि जुगाव पनसास बोसोर जाबानो रेबोआरो दा मुलिनि मुलि मोनजानाय बादि जायो आरो दानि जुगाव
दा होनबा नोंथां जोङा औ औ औ
टाइमाबो जाबाय जोंना दे होमबा नोंथां होमबा औ औ